हेल'
हेल'
खोनादोंना?
ओ खोनादों। नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय दे।
दे नोंथां बबे मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो
सावरायजायो। नोंथाङा माखौ सों मा खौ सानदों?
जायखिजाया गाैखौबो ससे ससे सावरायलांसै खोमा नोंथां। जेरै हारिमु हारिमुखौ लाना सावरायनोसै थाबाय गिबियावनो
जायो नोंथां।
औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ?
माने बेबायदि एसप्लेने सन सिस्टेम रायलायाबो जागोन नामा नोंथां जे मा खालामदों मा जादों बेनिफ्राय लागायनानै जास नेचारेल फोरमायलायनो नांला औ मानो होनबा फोरमायलायनायसो जागोन ना हारिमु होनना लोगो जों बयबो मिथिखायो बिनि फिसा फिसा दालाइफोर जोङो हायोब्ला जोंहा मोजां हारिमु होन होननानै बुङोब्ला जोंहा
बेखौनोथ' नोंथाङा आंबो नोंथांनाव बेखौ खोनो सोंदों औ बे जाजास्त माने सोंदोंमोन आरो नोंथाङा मिथ खागौ नालाय जों सावरायलांसिगौमोन आरो नरमेलि बेखौनो।
औ
औ दे दे नोंथां
औ मा सोंदों खोनादों खोनागासिनोखा।
दे रायलाय नोंथां जागायजेनदो।
ओ दायो मा खालामगासिनो?
नङा नोंथां माने फार्स्ट
बेबायदिनिफ्रायनो जागायलांनो हागोन ना जोङो दे नों एक्स प्लेनेसन होनो ना माने नों फोरमायनो नागोरदोंमोन हारिमुनि ओमफ्राय नों जागायनाय देनाय
जेनेबा हारिमु दे नों नोंथाङानो दो दे नोंथांनि बायदि
हारिमुनि ओ माखौ सावरायनो मोसानाय मुसुरनाय बे
माने हारिमुनिफ्राय जागायजेन होननो सानदोंमोन आरो मानो होनबा टपिकआ जोंना टपिकआ जोंना बेनो दंमोन ना हारिमु दंमोन देलि लाइफ दंमोन जा आंना दोद दोरोङारि दोरोङारि दंमोन दावबानाय
नोंथाङा मोसानो रोंगौ नाम्ला दे हारिमुनि खोथाखौनो सोंसै नोंथाङा मोसानो रोङो जे मोसानाया मा मा बाहागोनि थायो? आं बेखौ कुइसन खालामबाय नोंथाङा फिननाय होदो
औ हारिमुआथ' गोबां रोखोमनि दं जेनेबा हारिमु होननानै बुङोब्ला मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदिखौनो बुङो नङा होमबा
औ
उम नोंथाङाथ' सिख्ला मानसि महरै जेनेबा बैसागो मोसानाय बेफोरखौबो मिथिगौ जानांगौ बेफोरलायस मा मा मोनथियो दे फोरमायलांदों ल'
आङो नोंथांनाव सोंथि दैखांग्रोदोंमोन जे मोसानाया मा मा बाहागोनि दङ नोंथाङा मिथियोब्ला बेयो जास्ट मोसानाय माने दोरोङारि मोसानायनि बि थिङावनो सोंबाय दे आङो अब्ला आङो खोन्थालांगोन थें - नोंथाङा मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
दोरोङारि मोसानाय होनबाथ' जेनेबा दौदिनि मोसानाय दङ
औ खेराइ मोसानाय बुंनांगोन बेखौ औ खेराइ मोसानाय
खेराइ मोसानाय माने दौदिनि मोसानायखौनो बुंनो हायो आरो जेनेबा मोसानाया खेराइथ' मोनसे माबा जाहैबायनाा फोरबो जाहैबायना
खेराइ मोसानायाव मानो होनोमबा खेराइ मोसानायाव जोंहा गोबां रोखोमनि मोसानाय मोनगोन दौदिनि मोसानाय बा दौदिनिया मोनसेल' मोसायाना बे एखे दे नोंथाङाबो बुजिदों
उम बुजिखादोंब्रा दे नोंथाङाबो बेनि सा याव फोरमायलांनो हागोन मा मा मिथियो
मोननैल' मोनबाय बिदिब्ला दे बैसागो मोसानाय होनबायना नोंथाङा खेराइ मोसानायखौ लाबोबाय गोदान मोसानायखौ लाबोबाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनो बेनि फ्राय बैसागो मोसानाय होननाय लोगो लोगो जोंहा बैसागो बोथोराव बांसिनै मोसायो नङा होमबा औ सिख्लाफोर गोजायैबो ओ मोसायो बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला जावजा मोसायो ग्रुप मोसायो आरो बोराय बुरै जावजा मोसा दायो मोसायो बुरै बुरै हानजा मोसायो बोराय बोराइ हानजा मोसायो बैसागो मोसानायाव जों बेखिनिखौनो मोननो हायो आरो
औ
औ औ दौदिनि खेराइ दौदिनि मो सानाय बा खेराइ मोसानाय बुंनाय लोगो लोगो जोङो सासे दौदिनिया ना गोबांथा रोखोमनि जे खेराइ फुजायाव मोसायो जों बेखौ बुजियो ओलोंगिनि मोस खामाव बार रखोनाय मोसानाय औ दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय थुंग्रियाव गाखोना मोसानाय गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो आरो गोदान मोस थानाय होनाय लोगो लोगो जोङो केसेटजों मोसानाय हा केसेट गोबां रोखोमनि मदार्न ओ गोदान बा मदारनखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो रोजा रोजा मोनो माने।
जोबनो गैयै मोनो नोंथां
जोबनो गैयै मोनो औ।
औ
बेबायदिनो
आरो नोंथाङा दोरोङारि मोसानायनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
दोरोङारि मोसानाय माने जोङो जे बैसागो मोसानायनि अनगायै जों माखासे दोरोङारि मोसानाय मोनो जेरै दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसानाय सेथियावनो बुंनांगोन जोङो बागुरुमबा मोसा दिनै जोंहा बा बागुरुमबा मोसानायखौ लायाजासे बा नागारनानै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोर बा माखासे आफादफोर बेफोरनि माखासे मा होनो सावरायनाय मेल बेफोरो माने जाफुंसारा होननानै आं बुंनो सानो बागुरुम्बाया जोंना सेथियाव फैयो बेनिफ्राय जोंहा गोबां दोरोङारि मोसानायबा दावस्रि देलाय मोसानाय ओ मोसाग्लांनाय मोसा सानाय बेनिफ्राय दाहाल थुंग्रि बारदै सि सिख्ला मोसानाय बेबायदि आरो जोङो दा औ बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो सिख्लाफोरनिफ्राय मा सेंग्राफोरखौबो मोसानाय नुनो मोनसै गिबियाव जोङो सिगां समाव जे आबै आबौ ओमफ्राय खोनाबोदोंमोन जे जोङो बुगुरुमबा मोसा मोसायो होनोब्ला जे बागुरुम्बाखौ सिख्लासाफोराल' मोसायो होननानै जोङो खोनादोंमोन नाथाय जों आथिखालाव ना गोनोखोनि मुगा जे ओ डिजितेल मुगा बा दावखोलांनाय बा जौगालांनाय लोगो लोगो जोङो हौवासाफोरखौबो मोसानाय नुनो मोनोसै। आरो सिगां समाव जोङो हिनजावफोरखौ जे खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा दामनाय जोङो नुनो थाङोमोन जे सेर ओ बेफोरबादि आगजुफोरखौ बांसिनानो हौवासाफोरा दामोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों खुगा खुगा जे सोलिबोनाय आबै आबौमोननि रावनिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों नाथाय दा जोङो जोंनि मेगनाव मा जे हिन्जावसाफ्राबो हौवाफोरनि बायदि बेफोर गासैबो बाहागोफोरखौ बा आगजुफोरखौ दामनो रोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां‌ नोंगौ मोनमारो बेफोर गासिबो बर' हारिनि मोनसे हारिमु नङा होमबा
औ
औ बेफोर मोनफा मोनफा हारिमुनि बाहागो आरो
औ।
उम हारिमु होनोब्ला जों बेखौनो मिथियो।
खालि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौल' जोङो माने बुंनो थाङा। जे नाम्बार अवानाव फैगोन बे बेयो मोस मोसानाय मुसुरनाय होनबा जोङो हारिमु बे हारिमुजों लोगोसे जोंनि जे समाजानो थाफायो नालाय जे जों मोनसे गामियाव मोनसे समाजाव जोङो थानानै माबायदि जोङो एक्टिभिटिफोरखौ खामानिफोरख खौ जोङो मावो बेबो जोंनि मोनफा मोनफा हारिमु। हारिमु मुनि आयदायाव गोग्लैयो।
नंगौ नोंथां औ थारैनो।
औ दा बेफोरबायदि दोरोङारि मोसानायफोरा नोंथांनि ओनसोलथिं बा नोंथांनि गामियाव माबायदि बिफाव होदों। फिननाय हो-होनो हागोन नामा नोंथाङा?
उम दोरोङारि समनि मोसानाय मुसुरनायखौ नायनो थांबा दा दानि जुगाव सोलाय एसे एसे सोलायबोनायखौ नुनो हमो जेरै जोंनि ओनसोलाव दा दोरोङारि समाव जिबायदि खाम सिफुं ज जथा गंगोना दामनानै जेरै रं रंजानाय जायोमोन बेफोरबायदिनि जायगायाव दानि मुगायाव जोंनि जायगायाव बेफोरो गोदोनि दोरोङारि दामजुफोरखौ बाहायालासिनो गोदान मुगानि माखासे दामनाय दामजु जेरै डिजिटेल मुगानि मेथाइ खननाय बेफोरखौ बाह बाहायनानै मोसानाय रंजा जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव। दोरोङारि दोरोङारिनि माखा माखासे बर'फोरनि जा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खान्थि बेफोरखौ माने सोलायनायखौ बिराद नुनो मोनो आरो। लोगोसे नायनो थाङोब्ला बे बे बेनि थाख खायनो जोंनि समाजाव माखासे मोजांबो बिफावबो गोलैदों गाज्रिबो गोलैदों। बेफोरखौ माने मोननै मोननैनि नोजोरजोंबो नायनो हायो आरो जों।
औ बे बिफाव गोलैनाया बे मोजां गाज्रि बे मोननै बिथिङा थाबाय थाखागोन अब्लाबो माने नोंथांनि एरिया ओनसोल बा आंनि ओनसोल गोरोबदों मानो ओमबा जि जों नुगासिनो बेनो सो सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां? ओहोम दा बे मोजां गाज्रि बे मोननै बो जोंनिया मा थांबाय थागोन बेबायदियैनो। अब्लाबो जोङो जे गाव गावनो नाजानानै गाज्रिखौ नाथ्रोदनानै ना मोजांथिं जोङो दावगालांनायखौ हायोब्ला मोजां आरो जे जोङो दोरोङारि होननानै जे गारसोमनानै थानांगौ बे दोरोङारि जे गोदो गोदायनि दा सोलिला बेफोरबायदि जोङो साननाया गाज्रि जागोन आरो नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो नों आं जों बयबो। जे खालामलाङोब्लानो जे बाहायलांबाय थायोब्ला बेयो जोंना थागोन जे हाजार गोनोखोनि मुगा बा डिजिटेल मुगायानो जायाथों मानो बे जोंना जोंनो लाखियोब्ला बे। थाबाय थागोन।
औ नोंथां जासिगोन खोमा जोंना समाबो जाबाय।
औ।
दे होमबा नेक्सटआव लोगो मोनगोन।
गोजोन्थों।
दै।